हेलौ नोंथां
औ नोंथांङा आंनो फान खालामनायनि जाहोन नामामोन
औ गिबियावनो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हर्रोनाय थाबाय नोंथां
गोजोनहर नोंथां
औ नोंथांङा आंलै दान्दिसे संनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
नोंथांङा आंनो जुदि दान्दिसे सम मोन हायोब्ला आं नोंथांजों बर'नि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे सराय
सावरायजागोन नोंथां
औ आं गिबियावनो जागायसै जागायजेनसै
औ
औ दा आं बर' हारिनि मुंदांखासिन आरो गोथाव दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि गेजेरजों मोनसे अनलाजों दाउ बेदरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों।
औ नोंगौ नोंथांङै सावरायजागौ
अनलाजों दाउ बेदर बे ओंख्रिया जाग्रा आदारल' नंङा बेयो जोंनि हारिमु दोरोंङारि आरो आलासि बरायनायनिबो नेरसोन जेब्लानो जों बैसागु हाबा न'खरारि जुथा दथुमाफोर बायदि फोरबो फोरबोखौ फालियो अब्ला अनलाजों दाउ बेदर ओंख्रिया गोबां बर'फोरा संङो आरो बे ओंख्रियानो जेनेबा बरफोरनि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा ओंख्रिफोरनि मादाव मोनसे आरोना
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
अनला सोदोबा मोनसे दोरोङारि बर ओंख्रिखौ बुंनाय जायो जायखौ गुबैयै माइरंनि गुन्दैजोंनो बानायनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
भारतनि गोबां गुबुन ओंख्रिफोरबायायदि जेनेबा अनदला दाउ बेदर ओंख्रियाव बांद्राय मस्ला मस्लि बाहायनाय जाया आरो ना
औ
औ बेनिखायनो बेयाव मोनसे रुजुजायै थावनाय आरो थावनाय थायो जे आरोना जाय सादारन जेनेबा चकेन कारिफोरनिफ्राय आरो जुदा जायो आरोना
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
आं अनलाजों दाउ बेदर ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव मोनो मानोना बियो सावस्रि गोनां आरो जोंनि हारिमुनि खाथि सोमोन्दो गोनां जेब्लानो आंनि न'आव आइया बे ओंख्रिखौ सङो अब्ला आंनि गोसोआव रंजाखांलायो बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय जेनेबा जोंनो गोनां जानाय फ्रेस बेदर माइरं हाइजें सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बानलु संख्रि दै आरिनो गोनांथि जायो आरोना
औ औ
बेजों लोगोसे जेनेबा जोङो औवानि दालाय जाय खौ जों औवा मेवाइ बुङो बेखौबो माब्लाबा माब्लाबा जों होफायो
औ
माखासे जेनेबा नखरारिफोरा गावसोरनि दोरोङारि रेसिपि बायदियै गोथां मैगं थाइगंफोरखौबो दाजाबदेरो मोनफ्रोमबो नखरारिफोरा एसे आलादा आदब थानो हागौ थेवब्लाबो गुदि औ जेनेबा गुदि थियारिया फाय एखेआानो जायो
औ औ
आरो बेजों लोगोसे फ्रेस दाव बेदरा जेनेबा ओंख्रिखौ बांसिन गोथाव खालामो औ आरो माइरं पावउदारा गुबुन मोनसे गोनां मुवा मानोना बियो ओंख्रिखौ गुरै रोजा आरो जेनेबा क्रिम गोनां दाथाय होयो आरो ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आंनि साननायाव अनला दाउ बेदर ओंख्रिया बरफोरनि गोरलै आरो जेनेबा सावस्रि गोनां आदारनि साबसिन बिदिन्थि होननानै सानो
औ
औ बेयाव थाजिम मुवाफोर बाहायो आरो गोबां मस्ला मस्लिनि जेनेबा जोङो गोनांथि जाया
औ औ
औ बेयो मोनसे जाहोन जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरनो बे ओंख्रिखौ मोजां मोनो
औ औ
औ दा आं नोंथांनो एसे फोरमायनि जेनेबा दाउ बेदरजों अनला ओंख्रिखौ माबोरै बानायनाय जायो एबा संनाय जायो
औ
औ गिबियावनो फ्रेस दाउखौ जेनेबा दैजों मोजाङै सुनाय लायो आरो हिसाब मथे जेनेबा फिसा फिसा थख्रा थख्रा गोदानानै लानाय जायो आरोना औ बेदरखौ गोदाखांनानै सुखांनायनि उनाव गुबुन जेनेबा गोनां जानाय मुवाफोरखौ जेनेबा जों थियारि खालामनाय जायो जेरै हाइजें सामब्राम गुफुर आरो जे बानलुफोरखौ जेनेबा जों सुनानै मोनसे पेस्ट बानायना लानाय जायो
औ नंगौ
औ जेनेबा बेफोरखौ होयोब्लासो ओंख्रिनि थावनाया बाङो आरो मोदोमो नंगौना नोंथां औ आं बुंखादों जेनेबा बा गुबुन ओंख्रिफोरनि बायदि बेयाव बारा मस्ला मस्लि होनाय जाखाया औ बेनि उनाव जेनेबा
नोंथां बे अनला खारियावहाय मा-मा मस स्ला जायो नोंथांमोननावहाय मा-मा बा नोंथांनि नखराव मा-मा मस्ला होयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आं बेखौथ' बुंखानायानो जाबाय बेखिनिखौनो जेनेबा मस्लाखौ होनाय जायो आरोना आंनि न'आव औ बेनिफ्राय बेनि उनाव जेनेबा अरदाब एबा गेसाव सारायखौ बहायनानै थाव होयो थावा जेब्ला गुदुं जायो अब्ला दाउ बेदरखौ जो दाउ बेदरजों लोगोसे जेनेबा जोङो सामब्राम गुफुर बायदि जेनेबा हरफायो आरो ना बिदिनो जेनेबा जोङो दसे सम एरना होयो बेनि उनाव जों जेनेबा दैखौ नांगौ हिसाबै जेनेबा जों लुहरना होयो जेनेबा ओमफ्राय बेनिफ्राय गेजेर बिदुङाव लासै लासै जेनेबा गुरै आरो गुरै जाजासिम जेनेबा संनाय जायो
औ
जेनेबा ओमफाय दाउ बेदर संबाय थानाय समावनो जेनेबा माइरं गुन्दै खालामना जेनेबा दैजों गलायना पेस्ट खालामना लानाय जायो माइरंनि गुन्दैखौ जेनेबा मोजाङै गलायना लानाया गोनांथार जाहाथे बियो गथा खाया जेबला दाउ बेदरा फ्राय सं जायो अब्ला माइरंनि पेस्टखौ हरनाय जायो आरोना
औ
गोबां न'खरफोराव औवानि दालायफोरखौबो जेनेबा होफायो बेयो थावनायाव मदद खालामबावो आरो जेनेबा मोदोमनायाबो बारा जायो
औ
बेजों लोगोसे गोथां मैगं थाइगंबो दाजाबदेरो गासैबो मुवाफोरखौ जेनेबा होखांनायनि उनाव ओंख्रिखौ आरोबाव जेनेबा जों दसे सम संबावो बेनि उनाव जेनेबा ओंख्रिया दसे समावनो जोंनिया रेडि जायो आरोना औ बेखौबो खांनानै जेनेबा जों दसे सम दोनो जेनेबा ओंख्रिया जेसेनो जेनेबा गोबाव दोनजागोन एसेनो गुसु जागोन अब्ला ओंख्रिया एसेनो थावसिनगोन आरो ना दा आं नोंथांनियाव जेनेबा मोनसे सोंलु सोंनो लुबैदों दो जेनेबा नोंथाङा माब्लाबा दाउजों जेनेबा अनला ओंख्रिखौ जाखांबाय नामा औ नोंथाङा जेनेबा मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं आंनिया ओ ओंख्रि मोजां मोननाया मोननै रोखोमनि दं ओ आं गिबियावनो मोजां मोनो अनलाजों दाउ नोंथाङाबो मोजां मोनोबा आंबो अनलाजों दाउखौ मोजां मोनो अनलाजों जों दावजों ओ फोरमायनो सान्दों मोन जा नोंथाङा फोरमायदों बेबायदिनो ए खे जायो संनाय खावनाया जोंनाबो ओ बेनिफ्राय औ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ सबाइजों सामु सामु साव ओ सङो बेखौ जोंनियाहाय सा बोरै सङो आं नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों
औ फोरमाय नोंथां
गिबियानो सामुं साम'खौ बहा मोनो होनना बुङोब्लाथाय जोंनिया ओ गामि ओनसोल नालाय नोंथां दैमायावहाय थांनानै जा सबाय बै सबायखौ ओ दैमायावहाय ओ लायनाय जायो आरोखि नोंथां जोंना दैमायावनो थासोयो साम'आहाय बेखौ खनै खननानै लाना फैनाय जाया आरोखि नोंथां बेबायदिनो लाबोखांनायनि उनावहाय सोरबाया सानसे सिगाङाव लामा दोनो सानसे सिगाङाव लामा होननानै खान्थायावहाय ओ दै एसे होनानै बेखौ ओ सोमनानै दोननाय जायो आरोखि नोंथां बेनि उनावहाय दिनखालि जागोन बै दिनखालि खायफाया ओ दै गुदुङाव फुदुंनानैहाय बेखौ फुदुं माबाना लायो आरो नोंथां रुग्रोनानै लायो आरोना नोंथां खायफायाहाय ओ बेबायदिनो बै बिनिफ्राय जा खुगा बै खुगानिफ्राय ओ बिगुरखौ बोख्लानानै ओमफाय बेनि उनावहाय उननि जा खिबु बेखौ दानख्लाबनानै बा उननि जा गोलाव बेखौ ओ जंफ्लिफ्लिरखौ एसे ससे दानस'नानै ओ ला दानस'नानै लानाय जायो आरोखि नोंथां बेवहाय जोबोद नि गोनांथि जायो बुरजा बुरजाबाथाय दानस'नो गोनां जायोब्लाथाय जोबोद समनि गोनांथि जायो
औ नंगौ
बेबायदिनो दानस'खांनायनि उनाव बेखौ खनसे फिन खनसे सुफिननानै लाबावनाय जायो आरो नोंथां खायफाया ओ बै साम' जा साम' सिंनि
जामादा बेखौ बख'ग्रोनानै लायो बख'नानै सङो नाथाय जोंनियावहाय ख'वा बेखौ सोबनानै जायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो गिबियावनो ओ सबायखौ नै बा थाम घन्टानि थाखाय सोमनानै दोनो बेबायदिनो सोमना दोननानै सबाया इसे गुरै जायोब्लाथाय बेखौहाय एव फ्रामगोरनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां ओ ओ ओ रं एसे थावखौ गुदुं खालामनानै पियास एसे बिदिनो मस्ला मस्लि होननानै रं एसे संख्रि एसे होनानै बेखौ एवफ्रामग्रोना लानाय जायो आरोखि नोंथां बेनि उनावहाय साम'खौबो थाव एसे होनानै फ्राम ग्रोना लानाय जायो आरोखि नोंथां।
औ
एवफ्रामनानै लानहाय ओ बेखौ एवनानै बेनि सायावनो ओ सबायखौ होलाखानाय जायो आरोना नोथां जों उनावहाय खायफाया एसे बेलेगबो संनो हागौ जे साम'खौ एवफ्रामग्रोना लानानै बेनि उनावहाय जा सबागखौ एवनानै साम'खौ होदलानोबो हायो नाथाय जोंनियावहाय बिदि खालामा जोंनाव गिबियाव सबायाइखौ एवना लाबाय बा साम'खौ एवना लाबाय बेनि उनाव सबबायखौ एवग्रोदोंबा
औ
सबाय खांग्रोबाय बा साम'खौ एवग्रोदोंबा साम'खौबो खांग्रोयोयानोा नोंथां। बाय एवफ्रामग्रोदोंबा ओ बेबायदिनो एवफ्रामनानै लानानै
साबो सबाइखौ होग्रोदोंबा बा सबाइखौ उनाव होदोंबा सबाइखौ एवखानानै डाइरेक्ट बेवहाय दै होखानाय जायो आरोखि नोंथां बेयाव दै होनानै साम'खौबो गारलाना होनाय जायो आरोना नोंथां बेयाव होलोनाय जायो। गार नोंथां
औ
हो खायफाया ओ खासिथारा बा दुन्दिया दोङोबा बा दुन्दिया
ओ बिदिनो हाय जें बिलाइ दोङोबा हाइजें बिलाइ होनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मस्लाबो होनायखौ जों नुनो मोनो। रं ओ संख्रै बानलु जिरा जाब्रां सामब्राम गोजा ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बायदि रोखोमनि होनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां।
औ नंगौ
ओ बेजों लोगोसे दुन्दिया आरो खासिथारा ओ हायजें बिलाइफोर होनो मोनोबा जोबोद मोदोमो आरोखि नोंथां।
औ नंगौ
बेबायदिनो
औ
औ
दाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथांनिफ्राय जेनेबा जि बाथ्रा मिथिना मोनबाय बिनि थाखाय नोंथांसिम जेनेबा रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जा बर'नि ओंख्रि अनला खारै संनाय बै अनला खारै संनायखौ ओ नोंथाङा फंनैसो आंनिसिम फोरमाय नायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों
औ